औ नोंथां खोनादों ना?
औ नै खोनादों
मा खालामगासिनो दं नोंथां दिनै?
नै जेबो खामानिखौनो मावाखै आं ओरैनो दंगासिनो।
औ जेरावबो थांनो गोनां गैयाना नोंथां?
थांनोथ' गोनां गैथ'वा नोंथाङालाय मा मावगासिनो दा?
आंबो दङ ओरैनो नोंथांं जेबो मावथ'वाखै
अ जाखांबाय नामा?
जाखांबाय माने ज जायाखै नोंथां सङाखैनो।
अ अ दे नोंथां मा आदानि सायाव सावरायनो होनबा जों?
जों दा सुबुङा जिउआव थांना थानो थाखाय मा मा खालामनांगौ जायो? बा माबायदि खस्थ' जानांगौ जायो बा मावथारनांगौ जायो बेनि सिाब सावलायनोसै आरो नोंथां।
औ औ जायो नोंथां दे जागाय दे नोंथाङानो
आं जागायनांगौ।
औ ना आं जागायनो
दे जागायदो नोंथां।
आंनो जागोनसै ना ह होनोमबा?
औ औ
जोंहा सुबुं माहारिया थांना थानाय समाव माबोरै खामानि मावनांगौ बा गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ समाव मा मा थासारिजों भुगिनांगौ बैफोर थासारिनि सायाव जों सावरायनांगौ जायोब्ला जोंहा गोबां बिथिङावनो सावरायनांगोन जागोन आरोना नोंथां जेरै जों सुबुं माहारिया गावनि मोनसे जिउ जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंहा जिउआव गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगौआ बे जोंनि मोनसे बिबानखा
नंगौ नोंथां
जेराव जों जोनोम जानायनिफ्राय लानानै गोबां मानो होनोब्ला माखासे गिदिर गिदिर ओ जोंहा जि माखासे बोसोनगिरि बा गिदिर गिदिर बिथिङाव मोननानै फोरमायनाय बैफोर बिथिंफोरनि फोरमायनाय माखासे बाथ्राफोरखौ नायोब्ला जों मिथियो सुबुङा जे दिनखालिनिफ्राय जोनोम जादों बै दिनखालिनिफ्रायनो बुहुमाव माखासे खामानि मावनो बा माखासे बिथिङाव बेसोर माने बिथिंखौ जौगाहोनो थाखायसो जोनोम जायो बा गावनि जिउनि खौ दैदेनलांनायजों लोगोसे माखासे नेमखान्थि संसारनि नेमखान्थि बैफोरखौ फालिलांनो थाखायसो जोनोम जाफैखायो होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां थारैनो
जेराव जों सुबुङा जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे गोबां गिदिर दायथ'आ फैफाखायो होननानै जों मोन्थिनो मोनो आरोना माने माखासे फोरमायगिरिफोरनिफ्राय फोरमायनायनिफ्राय जेराव जों सुबुङा थांनानै थाबोनाय समाव जों आरो जेब्लाबो जेब्ला उन्दै समावथ' जोंहा बिमा बिफाफोरनिफ्राय जोङो उदाङै जे थांनानै थानो हायो जेब्लानिफ्राय जेब्लानोखि समनिफ्राय सुबुङा एसे साननो हनो हानाय बा गावनि जिउनि सायाव मा थांखिखौ लायोब्ला जोंहा बे थांखिखौ सुफुंनो हागोन बेनि सायाव जोंहा सानखानांगौ जायोब्ला जे सुबुंनि जिउनि साननाया गोनो गोथो जायो होननानै फोरमायनो हायो जेराव जोङो बुंनो हायो जे सुबुं सासे सुबुं माहारिया गावनि जिउखौ दैदेनलांनायाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ जायो जेरै बे सुबुङा गावनि जिउखौ खुंनांगौ बा गाव जेराव गावनि न'खौ गावहाबोथ' जि हौवा बा हिनजाव जि सुबुं महरैसो जोनोम जागोन नालाय
नंगौ नोंथां
बे सुबुं जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोंहा जेब्लानाखि देरो अब्लानोखि जोंहा जेब्लाबो गावनि आंगो न'खर मोनसे थागोन
नोंगौ नोंथां
बै आंगो न'खरखौ जोङो खुंलांनो थाखाय बै सुबुं बि जि गावसिनि न'खर बैसोरो दैदेनलांनायाव जोंहा गोबां जों दुखु खस्थ' जेंना बा सोलिलांनायनि बेलायाव बा न'खरनि जेंनानि बेलायाव जोंहा गोबां नुनो मोनो जेरै जों गंसे न'खरनि सायाव सावरायोब्ला जोंहा बेयाव सानै हौवाबा हिनजाव थायो जेराव बिसोरो गावसिनि जिउनि जिउखौ लानानै गावसिनि संसारखौ लानानै जि दैदेनलांनांगौ जायो बेयाव जोंहा गोबां दुखु खस्थ'जों बा माखासे बिथिंजों ओ माखासे थास सारिजों जों सौसिलांनांगौ जायो जेराव जों बिसोर सानैनि बा गावसिनि न'खरनि जि थासारि बेफोरखौ जिउ खुंनायाव जेरै सासे हौवा मानसि बा हिनजाव मानसिया माबोरै जिउ खुंलांनांगौ बेफोरखौ जों सावरायोब्ला मानो जेरै सासे सुबुं बा हौवा मानसि महरै जोंहा गंसे न'खरखौ दैदेनलांनांगौआ गाहायै बेनि बिबान होननानै बुंना बुंखानांगौआनो मानो होनोब्ला हौवा मानसि जियानो न'खरनि गाहाय होननानै जों बुंनो हायो।
नोंगौ नोंथां।
जेराव बे सासे सुबुङा गावसोनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय जेरै गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों सोरबाबा सरखारारनिफ्राय जि साख्रि मोनो बा सरखारनिफ्राय मोनाब्लाबो गावनि नखरखौथ' खुंनांगोन नालाय आ हाजिरा बायदिसिना मावनांगौ जायोबा बेनि अनगायैबो जों गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बायदिसिना खामानि मावहैनायफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां दुखु खस सानि गेजेरजों बेनि अनगायैबो जोंहा बिदि सरकारि साख्रि मोननाय बिदि बिथिं बेफोरनि बेलायावबा जोंहा एसेबां माने खस्थ' बा खस्थ' मोननांगौ होननाय बा आं एसेबा साना जेराव जोंहा जि बेफोरनि बागैबो जोंहा एसे एनै साननाय हनायफ्रा माने दंब्लानब्लाबो जि माखासे थासारि ओन्दै समनिफ्रायनो जोंहा जि बिजाब बायदिसिना फरायनांगौनि खाय जोंहा जि थोजासे न'खर नोङो न'खराव गैयिनि थाखाय ओरैनो थानांगौ जायोबा फरायनो हाया जायो बैफोरनि बेलायावबा जोंहा गोबां दुखु खसथ' सहायनांगौ जायो। जेरै जोंहा गोजान जायगायाव थांनानै माखासे खामानिफोर मावहैनांगौ जायोबा गामि ओनसोलाव थानानैबाबो गावनि न'खरनि जिउखौ खुंनांगौनि थाखाय जोंहा गोबां आ हाजिरा बा बायदिसिना मावनायनि गेजेरजों जोङो सुबुंनि जिउ बा गावसिनि न'खरखौ खुंनो थाखाय बै बिथिङावबो खस्थ' खालामनायखौ जों नुयो। जेराव बे बिथिङाव खस्थ' खालामनानैबाबो बि गावनि जिउनि मोनसे जि थासारि बा गावनि फिसा फिसौफोरखौ जो गोबां बा गोजौ थाख खोआव थांजानो लुुगैनायनि गेजेरजों खस्थ' खालामनानै बेयो बै न'खरखौ खुंलांनो हायो जेराव खुंलांनाय जायो आरोना दुखु खस्थ'नि गेजेरजों। बिनि अन गायैबो गाव बिजि खस्थ' खालामनाय बेफोर खौ जेबो सानालासिनो बै गावनि फिसा फिसौफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हाथों होननानै गोबां खस्थ' खामनि गेजेरजों बेखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। नोंथाङा एसे एनै फोरमायना होलाय बेफोरनि बागै।
थारैनो दा जों। नंगौ नोंथां सुबुङा जिउआव मावनो गोनां गोबां थायो आरो गोबां। खस्थ' जानांगौ जायो।
औ।
गासैनोबो बेलाव नङा खायसे खायसेनि बेलायाव जानांगौ जायो आरोना। बैफोर खस्थ' जानांनायनि गुबै जाहोनखौ जों नायनो थांबा जों गावनो होननानै बुंनो हायो आरो मानोना जों गावनि लाइफखौ जों गावनो गोब्राब खामनानै लायो आरो नोंथां।
औ।
जोंनो बुजिसेयावबो गोब्राब खामनानै लायो होनना सानो आरो आं जाय सुबुङा जाम्बा बा जाम्बा नङा आरोना बे बुजियो नाथाय। बे खामानि मावनो थाखाय बायो। बेबायदि सुबुङा जिउआव मालाबा जाफुंसार सारगोन जानो जाफुंसारखाया नोंथां बेबायदि। सुबुङा मावनांगौ समावबो जुदि मावालासिनो ओरैनो थाब्ला। थ' नांगौ बेसादफोरखौथ' ओरैनो मोनखायाना नोंथां मावथारनो नांगोन। अब्लासो जिउआ म मोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मोनगोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा बैफोर सुबुंफोरा ओरैनो थानानै मावनांगौ समावबो मावालासिनो थानानैसो गावनि जिउखौहाय माने गोरिब खालामना लायो आरो गयै खालामना लायो आरो। जुदि बैफोर सुबुंफोराबो जुदि लोंनाय जानाय बायदिसिनाफोराव गाव खुनु गबहाबालासिनो जुदि माबा मोनसे मोननाय बेनि उन उन थांनानै जुदि नाजाथाबबाय थायोमोनब्ला। रावबो गोरिब थानाय नङामोन होनना सानो आरो आं नोंथां।
औ औ।
गाससिबो माने नांगौबादि थासारि बा नांगौ। बादि ओ खाबुफोरखौ मोननो हागौमोन आरो दा बे बेफोरनि गुबै जाहोनखौ जों नायनो थांबा जोङो दा जोंनि माहारियावहाय जौआनो जोंनि गुबै दायनिगिरि होननानै बुंब्ला। गाज्रिबो जाया एखनब्ला एखनब्ला जोङो बेखौ दिहुनाया जोंनि थाखायबो मोजां नाथाय बाहायगिरिफोरा बेखौनो नांगौनि बांद्राय बाहायनो नाङामोन आरो।
औ औ।
दा बेबो मोनसे दा बेनि अनगायैबो जोंहा सुबुाव जिउआव मावनो गोनां खामानि। होननानै बुंोबाथ' जों गिबियावनो न'खरखौ नायखानो नांगोन बयहाबो न'खर थायो। सोरबा सोरबा फिसाला महरै न'खर। सोरबा फिसाजो महरै न'खर सोरबा बिबै महरै न'खर सोरबा हौवा महरै न'खर सोरबा। बिसि महरै न'खर सोरबा बिमा बिफा महरै न'खर माने मोनसे न'खर थायो आरो जिखुनु
औ औ
नङा बान्थां दा बे न'खरखौ। गनायनांगौआ गाससिनिबो बिबान होननानै बुंजायो आरो जेरैबायदि फिसालानि न' नङा बिमानिबो बिफानिबो बिबै बिबौ गाससिनिबो आरो माने साफ्रोमबो जुदि मोजां जायोब्ला बे न'खा मोनसे मोजां जागोन आरो बेनि। गेजेरावनो जुदि सोरबा सासेया जुदि गाज्रिब्ला बेवहाय बिसोरनि न'खरा थेर बेथेर जालांनायनि लामायावसो थागोन दा बेखौ जोङो मोजां खालामनो होननानै बुङोब्ला जों बयबो न'खरनि सुबुङानो मोजां जानांगोन साननाय हनाया मोजां जानांगोन बुजिलायनाय जानांगोन बिदा माखौ बुङो बेखौ बुजिनांगोन
जेनेबा बिनानाव माखौ बुङो बेखौ बुजिनांगोन बिफा माखौ बुङो बेखौ बुजिनांगोन बिमा माखौ बुङो बेखौ बुजिनांगोन आरो दा बेफोरबायदि बुजिलायनाय थाबासो मोनसे नङा माने मोजां जानानै फैगोन आरो बेयो जों सुबुं जिउनि गासिबो मावनांगौनि बि बिबान आरो मोनसे न'खरखौ जोङो मोजाङै फोथांना लाखिनो थाखाय बेनि गेजेराव जोंहा
औ
दहाय नोंथाङा बुंलांबाय हाबा जानायनि खोथा नोंगौ जोंहा हाबा जानायनि सिगां जोंहा गोबां साननांगौ दङ आरो नोंथां गिबियावनो जोङो हाबा जानो थाखाय जोङो गावखौनो मोनसे मोजां थासारियाव जोङो गसंथानो हानाय जानांगोन आरो मानोना जोंनि हाबा जाखांनायनि उनाव गोबां जेंना जेंसि नुजायो नालाय बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय बा बेफोर जेंनाफोरखौ जों गैया खालामनो थाखाय जोङो हाबा जानायनि सिगांनो गावखौ मोनसे गसंथानो हानाय खालामग्रोना लाग्रोनांगोन आरो मानोना हाबा जाखांनायनि उनाव सासे बिमा आरो बिफा महरै मोनसे थासारि फैयो आरोना बेयो बे न'खरखौ दैदेनलांनो गोनां जायो नालाय बेवहाय गोबां जेंनाफोर फैनो हागौ जेरैबायदि गथ'सा जोनोम जाखांनायनि उनाव बे गथ'साखौ माबोरैहाय फेदेरगोन माबोरैहाय सासे मोजां मानसि खालामगोन बेनि मोनसे दायथ' फैयो लोगोसे गावनि बिसि आरो गावनि न'खरखौ मोनसे मोजां थासाराव लाना फैनो थाखाय थाखाय नाजानाय खस्थ' खालामनाय खालामनो गोनां बेफोर थासारिफोरा फैयो आरो माने ओरैनो जनानै थाब्ला माने जेबो जाना जाहैनाय नङा आरो माने खस्थ' खालामथारनांगोन बेबायदि मोनसे थासारिया फैयो आरोना जेब्लानो हाबा जायो अब्ला लोगोसे बै गथ'खौबो मोजाङै खालामनांगोन जाय गथ'खौ नोङो जोनोम होबाय बे जुदि उनावहाय गाज्रि जायोब्ला हयथ' बे न'खराबो गाज्रि जालांनो हागौ आरो बेबायदि थासारि जायो नालाय बेनि थाखाय बेनिबो मोनसे मा होनना बुङो बेखौ टेनसन बेबायदि थासारिफ्रा सोमजियो नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेनि फारसे सिगांग्रो सांग्रांथि बा गियान थानाया मोजां आरो नोंथां
औ
दा बेनि अनगायैबो जोंहा जिउआव मावनो गोनां होनबा जोङो बिफाखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन बिमफ्रायनो जोंनि जोनोम होगिरि जिहेथु बिसोरखौ जोङो नायनांगौआ जोंनि दायथ' आरो जिउ जोबजासि सिम नायनांगौ आरो मानोना बैसोरबो जोंखौ उन्दै समाव नायबाय जिहेथु उन्दै समाव जोंखौ आखाइ हमनानै